औ नोंथां नोंथाङा फ्रियाव दं दा?
औ नोंथां फ्रियावनो दङ
औ बिब्दिब्ला आं नोंनाव मा होनो दैलि लाइफआव माने सानसेनिफ्राय मोनाजासिम मा मा खालामबोनाय हाबाफारिनि बागै नोंनाव नोंथांनाव सोंनो हागोन नामा? राय्लायनो हागोन नामा बेफोरनि बागै अब्ला नोंथाङा फोरमायनान बे होदो दे।
औ औ नंगौ जागोन दे। ओयो जोंना। थेडि लाइफनि होननानै बुङोब्ला जोङो दिनावहाय जोङो गोबां ओयो खामानि दामानि मावो ओयो। आरो संनाय खावनाय जायो ओ। दोन ओयो फरायनाय लिरनाय बिदिनो। ओयो खालाम। आरोना उहुम जोंना दैलि लाइफा जादों ओ दिनावहाय जोङो ओयो फुंनि ओयो बा बाजि ओ थामजि रिंगायावहाय जोङो सिखारो। ओं आरो सिखार थांनाय लोगो लोगोनो जोङो आया ब्रास एबा हादाय फुनानै जो जोङो मोखां गन्थं सुनानै जोङो। ओयो फिलाव थाङो फिलाव थांनानै जोङो लोगोसे फिल्डाव थांनानै जोङो थाबायलाङो फिल्डावहाय। थाबायनानै जोङो लोगोफ फोर ज' ज' जोङो थाबायलाङो। थाबायलांखांनायनि उनावहायजो जोङो बेयावहाय ओ दसे। खोथा साव ओयो खोथा ओ सावरायनानै राय्लायनानै जोंहा आरो लोगोसे जोंनि या खारनाय ओयो जोङो फिलावहाय खारनो थाङो। ओ खोथा बाथ्रा सावरायनाय। बि ओ दसे उम दस मिनिट बिदिनो फास मिनिटसो। सावरायखांनायनि उनावहाय जोङो। ओयो जोंनि खांनायनि उनावाय जोङो फिलावहाय जोङो खो नारो।
उम।
लोगोसेयैनो ओ खार खांनायनि उनावहाय जोङो। ओयो जोङो ओयो। थामजि मिनिट बिदिनो थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिटसो जोङो खारो। खारखांनायनि उनावहाय जोङो ओ दसे बिदिनो थाबायो। खारखांनाय उनाव थाबायनानै जोङो बिदिनो खारखानाय उनावहाय ओ लं जाम्प लं जाम्प बारि लं जाम्प बारि सेरखांनायनि उनावहाय हल' मोजांखौ जोङो बिदिनो खेबब्रै खेबबा बारो।
औ।
नायनि उनावहाय जोंहा औ औ नोंथां टाइमखौबो खोन्थानांगौ नामा न थां?
नोंथाङा ओं खिन्थानोबा मोजांसो
औ औ औ औ। जा ओ जोंहा दाइन बाजिनाय लोगो लोगो आदथा आदथा जानाय लोगो लोगो जोंहा ओ रुमसिम जोंहा फैदों। फैयो जोङो। रुमसिम फैखांनायनि उनावहाय जोङो दैगैखां-दुैखांनायनि उनावहाय ओ दुगैखां लोबखां स्रां जोंहा बिदिनो दसे जिरायना नै एबा साहा बायदिसिना लोंनानै जोङो ओंखाम-ओंखामखौ जोङो गिबियावनो जोंहा जानगोरो। ओंखाम आरो ओंख्रि मा ओंख्रि जागोन बेफोरखौ जोङो मैगं थाइगंफोरखौ हाखानानै जोङो सङो हानायनि उनावहा हाखांनायनि उनाव सङो। बेनि उनावहाय जोंना ओंखाम ओंख्रि फ्रा ओंखामा जोंना ओ पास मिनिट बा सय मिनिट बिदियावहाय जोंना ओंखामा मोनो आरो ओंख्रियाहाय ओ फनद्र' मिनिट बा बिस मिनिटावहाय मोनो आरो। जोंना ओंख्रिया आरो बेनि उनाव जों ओ दसे ओ रेस्ट लाखांनि उनावहाय ओ जोंहा खाम इंख्रि जाखांनानै जोङो ओ कलेज फारसे ओंखारलाङो। उनाव जोङो कलेज फारसे ओंखारलाङो दस थासो समावहाय जोङो कलेज फारसे ओंखारलाङो। कलेजावहाय जोंहा थाबायलाङो। ओ जोङो थाबायनानै जोङो कलेजावहाय थाङो ओ जोंहा कलेजावहाय दस मिनिटसो थाबायनायनि उनावहाय जोंहा कलेजावहाय मोनहैयो। कलेजाव मोनहैखांनाय उनाव गोबां रोखोमनि ओ भारसा रायलायो जेरै आसामिस लोगोफोर जोंहा लोगो मोनो आरो बिसोरजों रायलायो। उम टेबुलाव बेन्साव जिरायो।
उम
औ आरो बेनिफ्राय जोंहा ओ ओ मास्टार एबा फोरोंगिरिया जोंहा ओ सारायदसथा बिदियावहाय जोंहा फोरोंगिरिया हाबो हाबखांनायनि उनावहाय ओ जोंना बिदिनो रेजिस्टार बायदि-बायदि जोंना लायो बिदिनो ओ फोरोंगिरिया फोरोङो। आरो लोगोसे जोंहा प्रेकटिकेल बायदि बायदिफोरखौ बानायो जेरै जोङो ओ जोंना दायो उम ओ आइ टि आइ फरायनायाव फरायगासिनो दङ। बेनि थाखाय जों दा पेकटिकेल बायदिसि ङो बानायो जोङो। ओ जेरै जोङो ओ गारि बानायनाय ओ बायदि रोखोमनि इन्जिन गिदिर-गिदिर इन्जिन गोदान-गोदान गारि जोङो बिदिखौ ओ बानाय फिद खालामो
औ
लोगोसेयैनो जोङो बेयाव कलेजावहाय जोङो ओ सारि घन्टा सार सारि घन्टा बा सार देर घन्टानि उनावहाय जोङो। ओ रुमाव फैफिनो। एबा ओ जोंना बिदियावहाय जोङो ओ। गबोयो। जोङो रुमावहाय ओ दुइ था बिदियाव जोङो रुम मोनफैयो। ओ रुम मोनफैखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओ जोङो दसे रेस ला खांनायनि उनावहाय जोङो। औ बिदिनो ओ ओ बिजाब लेखा बायदि-बायदि सावगारि आखियो। लेखा फरायो आरो लोगोसे जोंहा ओ उन्दुनानै दसे रेस लानाय एबा उन्दुनानै जोंहा थायो। आरो बेनिफ्राय जोंहा ओ फास ओ पासथा एबा साराय पासता समाव जोंहा ओ रानिं खालामनो एबा खारनो जोङो ओ फिल्डआवहाय थाबायलाङो, बेनि उनाव जोङो थाबायलांनानै ओमफ्राय जोंहा लोगोफोरजों लोगो मोनो, रायज्लायो। रायलायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ खारनायखौ जोङो खारफिनो।
ओं
दसेयैनो थांखांनायनि उनावहाय जोंहा बिबादिनो दसे ओ जोङो बिदिनो दस दस बा फन्द्र' मिनिट एबा बिस बिदि ओ बेलासियाव जोंहा खारो। खारखांनायनि उनाव जोंहा गोबां एक्सारसाइस खालामो। एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ लोगोफोरजों दसे जिरायनानै आरो जोंना रुम फारसे फैफिनो बेनि उनावहाय जों ओ ओ हाथाइ खालामनो थाखाय ओ मैगं थाइगं लायनो थाखाय जोङो हाथाइयाव एबा सेन्टारसिम सेन्टारावहाय जोङो हाबबोयो ओ बेनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं ओ नांगौमानि मैगं-थाइगं खौ ओ लाबोयो। बेनि उनावहाय जोंहा लाबोखांनायनि उनावहाय ओ बिदिनो ओ जोङो ओ लाखांनायनि उनावहाय ओ जोङो हटेल बा ओ ओ रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदिनो बायदिफोराव जोङो साहा बा मेथाइफोर एसे जानानै फैयो।
उम
बिनि थाखाय जोङो ओ जोङो बिदिनो रुमावहाय साराय सातथा बा आठथा बिदियाव जोङो रुम मोनफैफिनो। बेनिफ्राय जोङो दुगैस्रां ओ दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो ओ मोनानि ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो सङो। संखांनायनि उनावहाय जों आ आ जायो। ओ जाखांनायनि ओ संखानायनि उनावहाय जोंङो ओ लेखा ओ एबा सावगारि बायदि बायदिनि लेखा फरायो, बेनि उनावहाय जोंहा ओ जोङो ओंखामफोरखौ दस था बा साराय दसथासोआव जों ओंखाम जाखाङो। बेनिफ्राय जों दसे जिरायनायनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो ओ रायलाय रायलायनानै आ दसे रायलाय लायनानै ओ इदिनो उन्दुयो। दा जोंना उन्दुनाय टाइमा ओ एगारथा बा साराय एगारथा
औ
मोनो आरो
उम ओ होनबा नोंथाङा आइटि आइ नि सासे सोलोंसा नामा?
औ औ।
अ मोजाङानो नोंथांनि मा होनो सानफ्रोम बेनि उम थाइम थेबोलखौ लानानै खोनासंनानै माने मोजाङानो मोन दो गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथांनि देलि मा मा मावो नोंथाङा?
दे बिब्दिब्ला अब्ला आंनाथ' दा जेबो खामानि गैथ'वानो होनजायो नोंसोरो नोंसोरथ' माने मा नो हौ हौवा माहारि जाबाय जोंथ' हिनजाव माहारि जाबायना बिनिखायनो जोंना सिखारनायनिफ्राय लानानै माने गिबियावथ' उम सयथा बाजियाव सिखारबाय बिनिफ्राय मा होनो सिखारनानै थ' ब्रासखोथ' खालामखासिगोन सिखारनायनि उनाव ब्रास खालामसिगोन बिनि उनाव जोङो माखासे न'नि फारसे नायसिगोन माने सिला सिला सिबसिगोन आं ओमफाय न' बां गासिखौबो सिब सुस्रांसिगोन माखासे हरनि जानाय बासनफोर दंबा बेफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लासिगोन‌। बिनिफ्रायथ' आरो मा होनो फुंनि जानाय आदारखौ माने बानायसिगोन आरो आ बिनिफ्राय बिनिफ्रायथ' जेबो खामानियानो गैया होनजायो ओमफ्राय माने मा होनो दसे फुंनि जानाय आदारखौ जाखांनानैथ' आरो फिन बिनि जानायनि बासनफोर थोरसि लथाफोरखौथ' सुफिननाय जासिगोन। ओमफाय माखासे दैफोरखौबो लोंनो थाखाय जमा खालामना लासिगोन बिनिफ्राय उम दसे नोङो फ्रि थाइमाव मबाइल नायनो मोनसिगोन ओमफ्राय दुगैना लानोबा लादो आरो फिन माने आङो नोंथांनो माने सर्ट कार्टआव माने गुसु सुंद'यैनो खिन्थानोसै आरो ना। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आरो सानसुनि आदार जानायनि जाफिनसिगोन मैगं थाइगं माने नागिरनानै आरो संफिननाय जासिगोन माने दाथ' आंना मा होनो स्कुल कलेज माने इयो थांनाय माने दा गैथ'ला आरो ना माने मा होनो ग्रेजुवेट जाबायानो होनजायो माने दा रिजाल्टआ मोनथ'वाखै आरो जोंना दा ओंखायनो फ्रि थाइम ओरैनो न'आव दंगासिनो दङ' जेरावबो गैया गामियावनो थायो।
औ औ नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा मा कलेजावहाय फरायनानै ग्रेजुवेट जाखो नोंथाङा
आङो
खोन्थानानै होदो।
आङोथ' गोजानाव गोजानाव फरायहैयाखै आङो माबायावनो घहपुर गहपुर देभाब्रेद कलेजाव फरायनानै
बे कलेजाव।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बिनिफ्राय आरो बेलासियाव सानसुनि आदारखौथ' जोङो जाखांबाय बिनिफ्रायथ' आरो बेलासियाव दसे लोगोफोरजों बेरायोबा बेरायहैजाबाय। ओमफाय मा होनो बिनिफ्राय फैफिननानै जेनेबा सानसु माने बेलासिखौनो लाबाय आरोना सान हाबनायसिमखौनो जेनेबा लाबाय आङो लोगोफोरजों बिदिनो बेरायबाय रायलायबाय थाबाय फैबाय गामियावनो जेनेबा ससे लामा ओंखारलांनानै फैफिनबाय न'आव। आरो बिनिफ्राय स्टार्ट खालामस सि फिनसिगोन माने जागायफिनसिगोन मोनानियाव मा मा खामानि गिबियावनो न' बां सिबस्रांफिननानै आरो गावखौ साफा माने मोखां आथि गां गासिख खौबो माने सुनानै लानानै माने ओ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबसिगोन आरो मानेना बयहाबोथ' मोनसे मोनसे सिबिनाय थाय थायो नालाय बिनिफ्राय आरो आरो फिन माबायाव आङो जानाय लोंनायनि फारसे खालामफिनसिगोन। फोरा आं बाराखौ बुंनो सानासै नोंथां बे ए जाथ जाथेसिगोन नामा अब्ला जोंनिया एसेयावनो नोंथाङा खोनादों ना? औ
अ नोंट्रानि से देइलि लाइफआबो ओ मोजाङानो नोंथांनाबो।
आंनाथ' एसेबां मानि मोजां नङा आंना जेबो गैया माने सिम्पोल ओरैनो आं ओङोब बेखारखौसो खिन्थाबाय आर ना नोंथांनिस सिम ओरैनो माने
दे होनबा ना गोजोननाय थाबाय नोंथां। जों आरो बेदि दैलि लाइफनि सायावसो सावराय नोंथां
औ दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय अब्ला दे औ